हेलौ नोंथां।
औ नोंथां औ।
खोनादोंना माथोखो नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथां मा खालामदों दायो?
आं नोंथां नै दङ दासो माने ओंखाम जाखांनानै आराम दंफां साहायाव जिरायनानै दङ नोंथां।
अ माने नोंथां नोंथाङा दायो जेबो हाबाफोर मावखायाखै दा नोंथां?
हाबाखौथ' नोंथां मावाखै मावनायालाय। माने ओरैनो जिरायना दं आरोना नोंथां।
ओ। ओंखाम जाखांबायमोन नामा नोंथाङा?
जाखांनायालाय जाखांबाय नोंथां माने। दासो जाखांनानै जिरनानै दं होनजायो आरोना नोंथां माने एसे बावबाय ओंखाम जानाया जानायालाय।
औ-औ माने नोंथां। ओ मां मां मा मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा।
ओंख्रियाथ' जोंना मिरामिसस ओमफ्राय ओंख्रिया एसे बुरजा आरोना। जेनेबा जोङो बान्दे भाजा आलु। आलु जहल ओमफ्राय। पनिरजों फान्थाव बिलाथि ओमफफ्राय। सिब्रुजों आलु बेनोसै आरो नोंथां।
अ माने नोंथाङा दाय नोंथाङा आंबो नै ओरैनो दं। माबायो जिरायनानै। नोंथां माने आङो औ खबराथ' मोजां। मोजांआनो नोंथां आंनाबो। माने नोंथां आं नोंथांजों कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय माने नोंथ। बिथांजों आङो मोनसे। मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा रायज्लायनो हागोन नामा नोंथाङाजों।
औ हागोन नोंथां हागोनमाने आं दा जेबो खामानि गैथ'वा माने। खामानिखौ आं दसथानासो मावगोन दा। आं दाथ' आंहा ओरैनो फ्रि दंखायो आरोना नोंथां नोंथाङा माने बाथ्राखौल' बुंदो दे मा बाथ्रामोन नोंथां।
अ माने जोंहा निउस एबा खौरां बिलाइनि सायावसो। एसे रावलाय रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां आंङो।
औ नोंथां औ दे बुंलाय।
जेलानो नोंथाङा औ निउस। एबा खौरां बिलाइनि बागै एसे फोरमायनानै होलाय नोंथां।
औ नोंथां औ जों निउस एबा खौरां। बिलायनाय बागै बुंनो थाङोब्लाथ' जों गोबां बाथ्रा मिथियो नङामा नोंथां। जेनेबा आं गिबियाव बुंग्रोगोन। जेनेबा निउस एबा खौरां बिलाइनि थाखायसो जेनेबा जों गुबुन गोजान गोजानाव जा। जानाय जाथाय एबा जाब्रबथायफोरनि बागै जों। निउस एबा खौरां बिलाइनि बागै मिथिनाय जायो नङामा नोंथां।
औ-औ नंगौ नोंथां।
जेनेबा जों खौरां बिलाइ एबा निउसफोरखौ जों नुयो होनोब्ला। जों जानबुं एबा टिभि बिदि बायदि रोखोमाव। नुनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां जेनेबा जों गुबुन जायगायाव जानाय जा। हथायफोरखौ जों जेनेबा जों खौरां नि बागै मिथिनो एबा जों बुंनो थाङोदि हमना लाबाय जेनेबा जों गुबुन जायगायाव माबादों एबा जेनेबा बांग्रि मावनायजों अबेबा न'फोरा बायदों एबा अखा हानायजों दंफांफोरा बायदों बेफोरबायदि जाथायखौ मिथिनो थाखाय जोंथ' खौरां बिलाइनि गोनांथि जायो जा जों खौरां बिलाइ गैयाब्ला जोंथ' जेबो मिथिनाय नङाबा एबा जों गुबुन जायगायाव जेनेबा मा सोलिगासिनो नो दङ एबा गुबुन जायगायाव मा जादों एबा गुबुन जायगायाव मा जागासिनो दङ जों बेखौथ' जों खौरां बिलाइ गैयाब्ला मोनब्ला जोंथ' मिथिनाय नङामोन नङामा नोंथां
औ औ औ नंगौ नोंथां औ
औ जेनेबा जों खौरां बिलाइ थानायनि नि थाखायसो जोङो माखासे जेनेबा गुबुन जायगायाव जानाय जानाय जाथायफोरखौ जों मिथिनाय जायो जायो आरो।
औ औ औ नंगौ।
आरो मा मिथिबावनो सोंबावलाय नोंथाङा।
औ जेनेबा जोंहा खौरां बिलाइखौ नोंथाङा सानफ्रामबो नायबाय थायोना नोंथां।
औ नोंथां नायो औ।
औ। बिदिब्ला नोंथाङा खौरां बिलाइआ नोंथांखौ माबायदि मदद होयो एसे
औ औ औ औ नोंथां औ बे मोजां सोंनाय नोंथां जेनबा जों दानि दानि जुगावथ' थ' जों जेनेबा बुंनो थाङोब्ला गोबां साख्रिफोरनि एगजाम एबा बिदिनो फरिखाफोर ओंखारो नङामोन नोंथां
औ औ
औ जेनेबा जां जानाय जेनेबा बेफोर एगजामफोराव माखासे जेनेबा जानाय जा जाथायफोरखौ जों सोंनायखौ जों नुनो मोनो जाय जों खौरां बिलाइनि बागै मोनथिनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ
जेनेबा जों खौरां बिलाइ गैयामोनब्ला जेनेबा जों गुबुन जायगायाव जानथायखौ जों मिथियामोनब्ला जों जेनेबा जों बे इक्जामाव एबा इनटारभिउ फैनाय जेनेबा कुइसनफोरखौ जेनेबा सोंनायफोरखौ जों मिथिनाय नङामोन नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ नोंथां जेनेबा आंथ' ओरैनो खौरां बिलाइफोरखौ जों सानफ्रामबो नायनाय जायो जेनेबा अबयसे जों खौरां बिलाइफोरखौ जों नायनांगौ जायो जेनेबा जों खौरां बिलाइनि बागैसो जों मिथियो मानो होनोब्ला जों जेनेबा अबेबा मोनसे गुबन जायगायाव जेनेबा माबा मोनसे जादों होननानै जों खौरां बिलाइनि बागै मिथियो जेनेबा जों खौरां बिलाइ गैयामोनब्ला बिदि जाय जेनेबा जानाय जाथायखौ जों मिथियामोनब्ला जेनेबा जोंथ' जेबो मिथिनाय नङामोन एबा जों अबेबाफोर गुबुन जायगायाव जेनेबा हमना लाबाय मोनसे बेमार जादों नङा होनबा नोंथां
नोंगौ।
औ जेनेबा बे बेमारा जेनेबा जों गुबुन जायगायाव जादों आरोना जेनेबा बे बेमारखौ जों खौरां बिलाइनि बागै जों सिगाङावनो जेनेबा जोंनि ओनसोलाव जा जायाखै आरो। जेनेबा जों सिगाङावनो मिथिग्रोना थायोब्ला एबा जों मिथिग्रोना थायो आरोना खौरां बिलाइखौ खौरां बिलाइ बिलाइनि बागै जेनेबा जों खौरां बिलाइनि गेजेरजों जों बेखौ मिथिग्रो आरो द जों मिथिग्रोनायजों लोगोसे जेनेबा जों सांग्रां जानानै थानो ह हायो नङा होनबा नोंथां
ओ नोंथां औ
जेनेबा जोंनि ओनसोलाव जेनेबा जों ओ फैनायनि सिगां जेनेबा जों खौरां बिलाइनि बागै जोंबो मिथिनानै एबा मिथिग्रो जेनेबा जों बेनि जाउनावनो जेनेबा जोङो सांग्रां जा ग्रोना थानो हायो एबा ओ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जेनेबा जों खोन्थानानै सांग्रांथि खालामनो हायो आरोना नों थां
औ औ हायो नोंथां औ नंगौ।
औ औ नोंथां आरो नोंथाङा जेनेबा मा मिथिबावनो लुबैदों सोंनो हागोन।
औ दायो जेनेब्ला नोंथां बुंनाय बाथ्राफ्राथ' गासैबो सैथोआनो जेनेब्ला आं अ माने आंबो ए से खौरां बिलाइनि बागै नोंथांनिसिम सावरायनानै होनोसै।
औ नोंथां औ।
जोङो खौरां बिलाइ होनोब्लाथ जों गासै बो मिथिखायो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव एबा सानफ्रोमबोनि गुबुन गुबुन दाब दाब हादरफोराव एबा दाब दाब जायगायाव जानाय जाथायफोरखौ जोङो खौरां बिलाइनि गेजेरजोंनो मिथिनो नङ मिथिनो मोनो नङा होमबा नोथां?
औ आरो नोंथां माने मोनसे बाथ्रा गोसो खांबावदों आरोना नोंथां माने जों मोनसे खौरां बिलाइ ओ खालामनोब्ला हायबा जों खौरां बिलाइ ओ दिन्थिनोब्ला जों माने जों माखासे बाथ्राखौ जों मिथिगोन ना लानांगौ जायो। जाय जेनेबा जोङो मोनसे खौरां बिलाइ दिहुनोब्ला एबा जों निउस दिहुनोब्ला माने मोनसे जायगायाव जादोंब्ला बे मोनसे जायगानि जेनेबा जानाय जाथाय बबेबा अबे जायगायाव जादों एबा माबोरै जादों एबा माजों जादों एबा बेसे टाइमाव जादों बेफोरबायदि माखासे एबा टाइम एबा माखासे बा थ्राफोरखौ जों मिथिना लाग्रोनांगौ जायो आरोना नोंथां। होमबासो जेनेबा जों मोनसे खौरां बिलाइ एबा मोजां खौरां बिलाइखौ जों दिहुननो हायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ आरो जों बे खौरां बिलाइखौ दिहुननो थाखाय जों जेनेबा जोङो बे जान जाय जा जेनबा जानाय जाथाय जायगायाव जों थांनानै नायथारनांगौ जायो आरोना नोंथां होनबासो जोङो ओ मोजाङै बि-बिजिरनानै जों जेनेबा जाथायखौ जों नायोब्ला ओमबा सो जेनेबा जों खौरां बिलाइखौ दिन्थिनो हायो। मानो होनोब्ला जेनेबा जोङो मोजां गुदिखौ मोनथिया लासेनो जानला मोनला जे नेबा खौराङाव दिन्थिनाय एबा निउसाव दिन्थिनाय जायोब्ला जेनेबा ओ मानसिफोरखौ एबा सुबुंफोरखौ थगायनाय जायो नङा होनबा नोथां।
ओ नंगौ नोंथा औ।
औ बिनिखायनो जेनेबा मोनसे खौरां बिलाइ दिहुनोब्ला एबा मोनसे खौरां बिलाइ ओ बानाय नोब्ला जों ओ गिबियाव जेनेबा खौरां बिलाइनि बागै जेनेबा मोनसे जाथायनि बागै जों गुदिनिफ्राय बिजौसिम एबा मो जाङै बिजिरनानै दिहुनग्रोनांगौ आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ दायो माने खौरां बिलाइआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां जेनेब्ला जोङो खौरां बिलाइखौथ' जोङो बिदिनो टिभि फोराव नायनो हायो नों थाङाबो दहाय बुंखांबाय एबा जानबुं मबाइल फनफोराव जों खौरां बिलाइखौ नुनो मोनो। एबा सानफ्रोमबोनि जिउआव सानफ्रोमबोनि गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय जाथायफोरखौ हरखाबै जों माने खौरां बिलाइफ्राव नुनो मोनो जायनि थाखायनो जों जेनेब्ला मिन्थिनानै गुबुनफोरनोबो एसे फोरमायनानै होनो हायो अबे अबे जायगायाव मा जादों, हमनानै ला जेनेब्ला गुबुन हादराव ओरै थोरैनि जेनेब्ला ओरै बांग्रिं मावदों एबा अखा खोरोमनानै बिदिनो बायदि बायदि बि जाथाय जादों एबा दै बाना जादों एबा बायदि रोखोमनि जाथाय जादों बेफोरखौ जों माने खौरां बिलाइनि गेजेरजों मिथिनाय जायो आरो माने। आरो बेल' नङा सोरबाया सोरखौबा बुथारलायदों सोरबा जेनेब्ला माबा मोनसे जाथाय जालायदों बेफोरनि बागै जों रोखायै एबा मिथिनो मोनो आरो बे खौरां बिलाइफोरा बिनानै जेनेबा नंगौ सानफ्रामबोनि
नोंथांनि रावखौ मोजां खोनायासै नोंथां एसे जायगाखौ दोरदनो हागोन नामा नोंथां?
आं हागोन नोंथां एबार खोना नोंथां
अ माने एसे थाबथा थुुबथा जेनेबा एसे गगा मोननाय बायदि खोनादों नोंथां औ नोंथां दे बुंफिलाय मा होनदोंमोन नोंथां?
थार होननानै हेल' नोंथां हेलौ नोथां दे होमबा ना नोंथां खोनादोंबा फनखौ एसेआवनो दोनथ'नोसै हेलौ